अ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
ओ नोंथाङा फियैनो दंला।
औ ओरैनो दं फ्रियावनो दं।
अब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना? औ ओ जोङो बर' आइजोफ्रा ओ। नोंथांमोननि जायगायावहाय। बर' आइजोफ्रा ओ एम्फौ इन्दि एम्फौखौ माबायदि लायो ओ आरो एम म्फौखौ फाननानै माफोर मुलाम्फा जायो नामा बेखौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ फोरमायनो हागोन ओ जोंनिथिं। जोंनिथिं आइजोफोरा गोबां माने इदि जमा जमा ज' ज' लोगो नांनानै। एम्फौ फिसिनायखौ नुनो मोनो ओम एम्फौ फिसि एम्फौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो फिथोबखौ। सिखिरि सिखिरिखौ फिथोब खानानै दोनो। खाना दोननानै बे बेयावहाय सिखिरिया बिदै दैयो। बिदै दैनायनि उनाव बे बिदैखौहाय जोङो। ओ ला खानानै बा बोखारना लाना फैनानै। माबायाव ओह हियाव खोबनानै दोनो खोबना दोननानै। बेयाव उनावहाय बेनिफ्राय खोबना दोननायनिफ्राय फिसाया ओंखारो आरो बे फिस सा ओंखारबाथाय बे माबायाव। ओह बिलाइ बे देरबायना इसोरो देरनायाव ओमफ्राय बिसोरखो बिलाइ जानो थाखाय। खाय दोनो बिलाइ माने इन्दि बिलाइ होयो जोङो। जाहाथे एम्फौआ देरो एम्फौ जानो थाखाय इनदि बिलाइ। बोरखौ मालिं मालिङै खानानै दोनो ओह। सोलायबाय थानांगौ जायो बिलाइफोरखौ इसोरो गोबां जायो नालाय ओमफाय खियोबो हासुयोबो लेथ्रा जायो। बेनिखायनो ओह बाबास सोलायबाय थाना बोखार बोखार होबाय थानांगौ जायो आरो बेनि उनाव। औ देरलांबाथाय इदिनो एसे गोबावनि उनाव बिसोरो गावसोरनो मोनबाथाय थाय गोजौ थिं खानानै दोनो नालाय जोङो एम एम्फौखौ माबा इन्दि बिलाइखौ खानानै दोनलाय बिसोरो गोजौ गोजौथिं जायफोरा एसे देरबाय मोनबाय मोननाय फोरा गोजौ गोजौथिं दावखोलाङो आरो इसोरो दावखोयो। दावखोनानै ओमबाना बिसोर मोनबाय मोनबाय होननानै मिथियो बिसोरखौ ओमबाय खानानै दोनो बोखारनानै दोनो बेसोरखो बोखारनानै फिथोब खानो फायोना माबाया एम एम्फौआ फिथोब खानाय थाखाय ओ लाइ-लाइ बिलाइ गोरानावहाय इसोरखौ दोनो आरो लाइ बिलाइ गोरानाव इसोरो फिथोब खायो फिथोब खानानैहाय ओ फिथोब खानानै जोङो उनाव बे फिथोबनिफ्राय ब ख'नानै ओ एम्फौफोरखौ बख'यो बख'नानै जानायजों लोगोसे फिथो एम्फौखौथ' जों गोबां एसे बुरजा बुरजा जायैनो फिसियो नालाय गावबा गाव न'आव जानायजों लोगोसे बे मानसिफोरनो फानहरो बाजारफोराव लाङो गोबां बेसे सेनाव एम्फौआ बिराद दाम नालाय बिराद बुरजा बुरजा मोनो आरो दाम लायो एम्फौआहाय ओम। एमफ्राय बेनिफ्राय बे जोङो फिथोबफोरखोबो ओरैनो गारा फिथोबखो जोङो ओ खुन्दुं बानायो ओ थावख्रि लुनाय जि बुङो जोंहा थावख्रि लुनाय जोंहा बेखौ खुन्दुं खुन्दुं बानायनानै जोङो उम खुन्दु बानायनानै हिसान दायो इन्दि जिनि हेसान दायो ओ इन्दि माबाखौ मा होनो एम्फौफोरखौ बे फाननायखौ नुनो मोनो आरो जोङो न'आव जानाय जेनेबा गावबा गाव जाय जाय फिदों बेयो रानबाय राननानै जाबाय जानायजों लोगोसे आरो जमा-जमा बेबदिनो फाननानै फैसा राननानै लायो आरो जोंनिथिंजाय आइजोफोरा ओ नों नोंथांमोनथिं माबायदि एसे बुंनो हागोन नामा
ओ जोंथिंबो बिदिनो ओ एम्फौखौ नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों बिदि नो सिख ओ ओ एम्फौ ओ बिदैखौहाय ओ जोंना बिदैफोरसो लाबोयो। ओ सोरनिबा एम्फौ लानानै जोलै दोननाय बिदै नङाब्ला ओ सोरनिबा बाय बा बायनानै लाबोनाय बेफोरखौ जोङो न'आव लाबोनानै दोनफैयो बिनिफ्राय बे खौ जोङो लाबोना नानै मोनसे मोजां जायगा सान्द्रिफ्रावहाय जि गुनुंनाव जों बेखौ बाना एंखुराहाय ओ गफायो अब्ला गफायब्लाथ' ओ एम्फौ एम्फौ फिसाया ओंखारो नङा होमबा ‌अब्ला जोङो बेखौहाय ओ मोनसे मोजां जायगायावहाय दोननानैहाय आरो इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ खानानै होनाय जायो आरो बि बिनि उनावहाय अ स्नि सप्तासेनि उनावहाय देरोब्ला अब्ला ओ बिलाइ एसे गिदिरफोरखौ खानानै होसिगोनलाय आरो एम्फौआ आरो देरबावोबाथाय ओ दान्दा बानायनानैनो ओ इन्दि बिलाइखौ मुथा मुथा खानानै होयो ओ आरो। इन्दि बिलाइनि अनगायैबो जोंहा खारं खानदायला बिलाइफोरखौबो होनाय। जायो आरो औ बिनिफाय। एम्फौखौथ' जोङो ओ से दानफोरावनो मोनजायो नङा होमबा नोंथां। औ बेनि।
औ खोनादों। हेलौ।